हेलौ
अह खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिम खुलुमबाय माबा
औ
नोंथांनिसिम मोनसे‌ ओ खुगा सावरायनाय एबा बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आं जे ओ जोंना जि जिउ खुंनाय होनोबा जोङो माइ गायनाय हारिनाय फैयोना जों आबाद मावनाय बिनि बिनि बाथ्रायै मोननैसो बाथ्राफोर नोंथाङा फोरमायनो हागोनबा फोरमायलां
औ हायो नोंथां ओ आबाद मावनाय होनोबाथ जों बर'फ्रा जिउ खुंनायाव बांसिनैनो माइ आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा फाथो आबाद बेसर आबाद सबाइ आबाद बिदिनो देमसि आबाद आरो मैगं थाइगंनि आबादबो मावनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
आ
होमबा नोंथांनो आङो जों माइ आबादखौ मारै मावो बेखौ फोरमायना होनोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां एसे फोरमायना होलां
औ होमबा आं नोंथांनो फोरमायनोसै माइ आबादखौ जों माबोरै मावो ओ माइ आबादखौ जोंहा मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो हा नांगोन हा दै थाग्रा हा एबा दला हा बेखौ जोङो नांगोन आरो जों बेखौ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो बेखौ हालेवहोगोन हालेवनानै जोङो ओ माइखौ जेरै जों माइखौ जोलै महरै दोनोना बेखौ जों खोथिया फोगोन आरो नोंथां हालौवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खोथिया फोखांनानै जेब्ला खोथियाया गिदिर जागोन अब्ला जों बेखौ फुनानै दोनगोन फुनानै बिदिनो गय गय बिखुंनि माबाजों जों दुरुं बानायनाय जोङो मुथा मुथा खाथुमना दोनगोन बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ दोनखांनायनि उनाव आरो जेब्ला जों माइ गायगोन जायगाया बेखौ जोङो हालेवहैगोन जेरै हालेव जों ओ ट्रेक्टरजों नङाबा जों नांगोलजों हालेवगोन हालेवखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला गायखांनाय महर जायो अब्ला जोङो औ गायजानाय महर जायो अब्ला जोङो माइखौ गायगोन आरो जेरै माइआबो जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ रनजित माइ जादु माइ बेबायदिनो दङ आरो जोहा बिदिनो जेब्ला जों बेखौ हालेवो बे हालेवखांनायनि उनाव जोङो आलि खोगोन ओ जाहाथे जोङो दुब्लिखौ खथा खथा बानायना होगोन दैफोरा मोजाङै हाबनायनि थाखाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोजां हालौवखांनानै जोङो माइखौ गायगोन नों आं सुबुंफ्रानो आखाइजों जोङो माइखौ थुयै थुयै होगोन होखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला आ हाग्राफ्रा रज'नो हायैनि थाखाय जोङो माखासे मुलि बाहायगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेब्ला जोङो माइ आबाद मावोना बे समाव जोंहा एम्फौ एनला जानो हायिनि थाखाय जों आरोबावबो मुलि बाहाय बावगोन आरो माइ आबादा मोजां जानो थाखाय जोङो हासार बाहायगोन आरो।
उम उम
औ हासार बाहायखांनानै जोङो बिदिनो माइआ जेब्ला गोजौ जागोन अब्ला जोङो माइखौ बिदिनो ओ दैखौ जोङो मोजाङै ओ हैबाय थानांगोन होनब्ला सो माइया फिथाइया मोजां ओंखारो नालाय जोङो जेब्ला बिदिनो हैखांनानै जोङो जेब्ला माइया फिथाइ ओंखारगोन अब्ला बियो उनाव ओ एसे समनिनाव बियो गोमो जागोन एबा फिथाइ थायनानै बेखौनो जोङो हागोन आरो हाखांनानै मुथा मुथा खानानै दोननानै जोङो बेखौ उनावहाय ओ न'फारसे लानानै फैगोन न'फारसे लानानै फैखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आरामनो ओ जाबनानै जोङो मारा होगोन आरो जेरै गोदोनि समफ्राव जों नुयोमोन मोसौजों मारा होनाय आरो जोङो ट्रेक्टरजों मारा मारा होनाय नाथाय जों आथिखालाव गोदान बिरोंदामिनि ओ दिहुनजानाय जों मेसिनफोरजों मारा होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। आथिखालाव ओम बिजोंनो जोङो जेब्ला मारा होखांनानै जोङो ओ माइखौ आलादा आरो बेनि माइ फिथाइनि जे माखासे देन्था आरि थायोना बेखौ जोङो जिगाब महरै मोनो जेरै बिसफोरखौ जोङो मोसौ जाहोफिनो आरो बेजोंनो जोङो माखासे आबाद मावनायफ्राव जोङो बाहायफिननाय बे जिगाबखौ आरो जोङो माइखौ मा होनोबा बेखौ जों बाख्रियाव दोननानै जों बे माइनिफ्रायनो जों माइरं मोननानै जों बेखौनो जायो आरो नोंथां बेखिनियानो आरो नोंथां माइ आबादखौ मावै माबोरै मावो होनबा। होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो जों नों नोंसिनि थिंजायजों मा मा आबाद मावो बेखौ। खोनाबाय ना नोंथां?
बिथाङा बुंनाय बायदिबा मा मा आबाद मावो होनोब्ला जोंनि सिं गोबां गोबां रोखोमनि आबाद दङ जेरै गं माइ गम माइ गायनाय ओ
औ
गम माइ गायनाय माइ गायनाय माइ गोसोम गायनाय एबा मायब्रा बायदि रोखोमनि गायना दोङो ओ जोंनाया गिसिनि खेथिनि आरो बै ओ बेला फारसेनि खेथि बा फिथाइ सामथाइनि खेथि बा जोंना गासि सै रोखोमनि जोंनि गासै रोखोमनि ओ गायनाय फुनाया दोङो जे फिथाइ सामथायनिफ्राय ड्रेगान फ्रुइटनिफ्राय दोंबोयो ड्रेगान फ्रुइटनिफ्राय उ खुसियर खुसिर दोङ थालिर दोङो आरो बिदि भिन्दि भिन्दि फान्थाव टमे रोखोमनि गायनाय फुनाय दोङो आङो बिनिफ्राय मोनसे हमना लानानै मोनसे हमना लानानै जोङो सबनिफ्राय जि आबाद होननायखौ जों खुसेरखौ हमना लादों आरो आङो आं बे समाव आं खुसेरखौ हमना लादों जे जोंना बाखि बेला आबादनिफ्राय जेरै माइ गायनाय आबाद होनोब्ला माइ गायनाय आबाद बिनिफ्राय गोबां खम एबा खम खरसा जानाय होनोब्ला जोङहा बे खुसेर गायनाय आबादावनो जोङो हमना मोनो जे खम खरसा जानाय जोङो खुसेराव नोङो ओ बुंनो थाङोबा खेबनै खेबनै हाल एवनानै जोङो ओ
औ
माबाखौ खुसेरखौ जोङो ओ हाल हाल होनोब्ला खेबनै हाल ओ हासारदों हाल एवनानै जोङो खुसेरखौ गाय नो गायो आरो आरो बेग खेबनै ओ हाल होनायावनो जोङो ओ जागा एबा ओं खुसेर गायगोन जागाखौ जोङो एसे ओ गोजौ जेरै हाजो हाजोआ गोजौ जायो बिदि जोङो लाइन हैैनो गोजौ खामलाङो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेयाव बारा नायनांगौ गैया जोङो गायनानै जोङो बेखौ सम सम जेनेबा ओ दैखौ मोन्दोंना मोनाखै बिखौ नायनाय एबा जोंना बे ओ खुसेर गायनायाव जे एम्फौ जानाय बेफोरनि बारा माबा थाया सान्स थाया बाखि बेला आबादनि ओमफ्राय जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो जोङो आरो मत्र जोङो नायनांगौ होनबा जोङो दा ओ दै दैनि लाहार फाहार खामनांगौ आरो दैनि अनगायै जोङो बेसिं एसे फार्टिलाइजार एबा हास हासारनि हासार होनायखौ जोङो बाहाय माबा खामनो नांगौ आरो ओ गोनांथि एबा सम होनो नांगोन जोङो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो आनादार टाइमाव ओ एबा बेला मोनसेहै दोंखाव जोंना ओ खुसेर दाननायनि सम एबा खुसेर माबानायखौ फोजोबनायनि आरो जेनेबा खुसेर दान ओ खुसेर बारिखौ दानस बानायनायनि समाव जोङो नुनो मोनगोन जे जोङो खुसेरखौ साइद मोनसेजों दाननानै एबा खेबसेयावनो फोजोबखानांगोन जों आरो गिबि खुसेरखौ जोङो मोनसेखौ दाननानै आरो मोनसेखौ दोनोब्ला जोङो खुसेरा हामा जानायनि एबा नेक्स्ट टाइमनियाव हामा जानायनि सान्सा बांसिन जाद्रायो।
बेखौ बेखौ गोसोआव लानानै आं बेखौनो बुङो देस जोङो ओ बाखि बेला आबादनिफ्राय बेलेग आबादनिफ्राय जोङो बेखौ नुनो मोनगोन जे खुसेर आबादा बाहाय एसे गोरलै बाखि आबादनिफ्राय बि खौ आङो नोंथांनिसिम फोरमायदो आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो दोङोबा आं सोंनो हागोन।
औ ओरैनोथ' नोंथाङा खुसेर आबादनि सोमोन्दै फोरमायना होबाय आरो नों थां मोननिजिं ओरैनो माखासे नोंथाङा मिथिनाय माइ आबादखौ नै माबोरै गायो नोंसिनिजों? एसे माबायदि आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा? माइ आबादखौ माबायदि रोखोमै नोंसि जोंथिंजाय मावो जों ओरैनोथ' एखे रोखोमै मावनाय नुयो नाथाय गुबुन जायगायाव एसे आलादाबो जानो हागौ ना नोंथां ओंखायनो नोंथांनियाव सोंबाय आङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो माइ आबादखौ मारै मावो?
औ नोंथां बुनोबा ओ जे दा प्रेजेन्ट टाइम ना जोंनिया ओ सिगाङाव गायबोनाय सिगांनि समाव गायनाय आबाद ना जोङो दा गायनाय आबादखौ बुंदो नोंथाङा?
गायनाय औ दा माबायदि दा माव आथिखालाव माबायदि नोंथांनिथिंजाय नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि माइ गायो बिखौ फोरमायना होदो नों।
औ नोंथाङा औ नोंथां हागोन ओ आं माने दायो जोङो आं हाजो ओनसोलाव थायो हाजो ओनसोल होनोबा एसे गोजौ ओनसोल जोङो ओ टाउन सहरनिफ्राय एसे बाहाय गाहायाव दोंओ नालाय ओ गोजौआव दोङो नालाय जोङो ओंखायनो गाम ओ खाथि खालाव जोंना गामि ओनसोल एबा न' बारा गैबाङा आरो हा हाया हानिबो एसेबां मोजां
माबा नङा आरो
ओ माबा खामनो हागोन जोङो दा माइ गायनाय होनोब्ला जोङो माइ खौ जोङो नोंथाङा बुंलांदों जों माइखो ओ खोथियाखौ फुग्रोनानै जोङो ओ माइखौ गायनाय जायो बेखौ बे जोंनिथिं दा बे दिना नंला जोंनि सिं एसे आलदा जालांबाय जे अन्थाइबारि जोंनिया ओ माबाया हाया अन्थाइ बारि नालाय जोङो डाइरेक्ट ओ माबाखौ माइखौ फोनाय जायो आरो।
औ दायरेक्ट फोरसो फोयो होमबाना?
औ दा बे फै बे समाव फैगोन ओ माने थांनाय बोसोर थांनाय बोसोर एबा टु थावजेन टुइेनटि थ्रिखौनो हमना लादों आङो टु थावजेन टुइन्टिथ्रिनिफ्रायनो बेसिम सियर जाबोबाय जे माबाया मा होनोमोन ओम जोंना बिसिं नाय एबा ओ गारनाय फोनाय औ फोनाय आबादखौ जोङो मावनाय जायो। रो बिदिनो ओ नोंथाङा बुंलायनाय बायदिबा नोंथाङा बुंलायनाय बायदि जे उम बे आबादखौ ओ आबादा जेनेबा मोनबाय अक्ट'बर नबेम्बर डिसेम्बराव मोनबाय जे हालां हालांनानै जों बेखौ ओ बा ख्रियाव बाख्रियाव उननि समनि थाखाय दोनो एबा नोंथाङा जास्ट बुंलांदों फानदों जोंनिथिंबो बिदिनो जालांदों आरो।
औ होमबा एखे रोखोमैनो एसेल' आलादा नुयोना नोंथां नोंथांमोननिजोंहाय? जेरै नों औ
बाहाय आलादा जाबाय औ सिगांनि गायनाय फुनाया एसे आलादा जाबाय औ।
औ दा नोंथाङा बुंबाय नोंथांमोननिजों ओरै जोंनि बायदि खोथिया गायलायनानै आखाइजों गायला होनबाय दाना ओ नोंथांमोननिजों जोङो हाजो ओनसोलखाय एबा अन्थाइ गोनां हाखाइ जोङो डाइरेक्ट फोखानाय दानि गोदान ओ बिरोंदामोननि गेजेरजों बिदिखौ जों नुनो मोन सैना होमबा नोंथांमोननिजों।
औ
ओम होमबा नोंथांमोननिजों एसे आलादा रोखोमै माइखौ गायनाय जासै होमबा ना ओमफ्राय ओरैनो नों थां बेबायदिनो जेनेबा आखाइजों गायनाय खोथिया फुनानै गायनाय आरो बिदिनो बिरै नोंथाङा डाइरेक्ट फोबाय दा बेबायदियाव माबा मोनसे फाराग नुगोन नामा जेनेबा माइफ्रा माबा ओ फोनाया साबसिन जायो जोना गायनाया साबसिन जायो ओरैनो?
औ नोंथाङा मोनसे मोजां ओ सोंथिखोनो सोंदो। जे जोंना बियो मोनसे लाकि होन हिसाबैनो बुंजागोन जोङो। बेयाव जोङो ओ माइ गाय ओ जेनेबा माइ गायनाय होनोब्ला माइ गायनाया एसे ओ
जागा थायो जागायावबा दिडिफारेन्स थाङो आरोना एसे। औ नोंथां। जिर' पयन्ट फाइभ मिटारनि एसे जायगा थालाङो आरो ना। औ नोंथां।
बि मिटारखौ ओ बे मिटार बिदिर ओ माइफोरनायाव बिदि मिटार थालाङा ओंखायनो जोङो बेयाव फार्टिलाइजार्स होनोबा हासारबोबो एसेबां होनो हाया जोङो ओ माइ गाय ओ माइखौबो सारनायनि उनाव एबा माइखौ फोनायनि उनाव जोङो फार्टिलाइ जार्स होनो हाया बारा होनो हाया जोङो होबाबो जों माइखौ गायनायनि सिगाङावनो होग्रोनाङो आरो ओ दायो बि खौ जोङो जे फार्टिलाइजार्स होबोला जे सा ओ माइआ खामगोन
आरो बे माइआ मोजां जानायनि चान्सआ एसे खम जागोन ओंखायनो जोङो माइखौ आगोलनि सिगाङावनो जों फार्टिलाइजार्सखौ होनानै जोङो माबा होमबोनांगोन आरोना माने सिगाङावनो आल लाग्रोनांगोन आरो उननि समाव जोंना एसे आल आल लानायनि बोरै माबा गोनांथि गैला मानोना जोंना हाजो एरिया नालाय हायाबो बांसिन-बांसिन जाखायो जोंना।
औ।
बुंनो थाङोब्ला आं दासिमहालागै नुबोनाय माइ गा जोंना ओ माइ गायनायासो एसे साबसिन जाबावो नाथाय बेयाव खरसबो दोङो खरस-खरस बिसि जानायनि खेथ्र'आव आङो बेयाव क्रप प्रफिटआ एसे खम जाहैयो आरोना ओ खरसाआ जे बांसिन जेनेबा दस हाजार थांबाय नोंहा ओ प्र फिदा नोंनियाव ओ
पस हाजारफोर बिदि हायगोनना नाथाय जोङो माबायाव नुनो मोनगोन जे इनभेस्टमेन्टआबो खम जायो आरो बै गाय फोनायाव ना?
औ इनभेस्टमेन्टआ खम जायो खिन्थु प्रफिटआ बा एसे बा बिसियनो जायो। नोंथाङा मोनथिदों आं होननायखौ।
नोंथांजों बिदिनो जोङो माइ आबादनि माबायदि गायो नोंथांमोननिजों रायज्लायलायबाय होनबा। जोंनाथ' समखिनिया जाबाय होनोमबा एसेनोसै।